खोनायासै माथो नोंनिखौ
आं माथो मोजां खोनादों नोंनिखौ नोंथां
अ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय खोनाबाय नोंथाङा जाखांबायना नोंथां
जानायाथ जाथवाखैलै नोंथां
अ होमबा नोंथाङा दाथ' फ्रि जागोनना नोंथां
फ्रियाथ' फ्रि ओमफ्राय नोंथाङालाय जाखाङोना जाखाङाखै
आं जाखांबाय नोंथां
अ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय मा मारै सोलिगासिनो नोंथां
गायनाय फुनायफ्रा गेजेर नांहांबाय नोंथां
अ
औ ओमफ्राय नोंथांमोना बोरै जाखो गायनायफ्रा
जोंनाबोथ' बिदिनो होननांसिगोन माने दाथ' अखाबो गैया नालाय सान्दुं ओमफ्राय बिनि ओंखायनो माने गायजोबनो हायाखै आरो एसे दंबावो माने औ ओमफ्राय नोंसिनिथिंलाय माबोरै बोथोरखौलाय दालाय?
अ।
दानो सोलिगासिनो दं आरो एसे बोथोरालाय
अ ओ ओ ओ ओमफ्राय खबरफ्रा मामोन नोंथां?
खबराथ' नोंथां नोंथाङा फ्रिबा आं नोंनाव मोनसे टपिकसो सोंनो सानदोंमोन नोंथां?
अ अ फ्रियाथ' फ्रि नोंथां।
औ। होमबा नोंथाङा आंनो आबहावानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो नामा?
औ औ हागोन। बिदिब्ला आं फोरमायलांसै नोंथां खोनादों ना औ औ जोंहाथ' आबहावा होनोब्ला नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ मानो होनोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां हा दै बार अखा गाससि बेखौबो जों लांदां मेगनजों जोंनि साखाथि फाखाथि थासारि जेखौ नुदों जोंहा बिफाङा मा आबहावा होननानै बुंनाय जायो आरो आबहावाखौ संरैखाथि लाखिनांगौआ माने जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि बिबान आरो मानो होनोब्ला नोंथाङाबो मिथिखागौ जों सुबुं माहारि आरो जिब जुनारा मा आबहावानि सायाव सोनारनानै थांनानै थानायखौ जों नुनो मोन मोनो एबा मिथिनो मोनो आरो एबा जोंनो मा मोनदांगासिनोबो दं आरो जेरै जों आबहावानि सायाव मारै सोनारना थायो होनोब्ला जों। बेखौनो मिथियो मानो होनोब्ला जों बिफां - लाइफाङा हगारनाय अक्सिजेन गेसखौ मा जों सुबुं माहारिया माने हां महरै बोनानै लायो आरो। खोनादोंना नोंथां? खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां।
बिदिनो माने बिफां लाइफाङा हगारनाय अक्सिजेन गेसखौहाय जों सुबुं माहारिया हां महरै माने बोनानै लायो आरो, आरो जों मा सुबुं माहारि आरो जिब जुनारा हगारनाय कार्बन -डाइ - अक्साइद गेसखौ माने मा होनो बिफां लाइफाङा हां महरै लानानै थांनानै थायो आरो बेबायदिनो माने जों सोनारलायनानै थायो आरो। जोंहा माने आबहावाखौ साखोन - सिखोन लाखिनाया माने जों सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोरैनो गोनां आरो मानो होनोब्ला जोंहा मा आबहावानि सायावसो जों गासिबो सुबुं एबा जिब जुनारा थांनानै थायो आरो जुदि जोंहा मा आबहावाया गाज्रि जायोब्ला जों सुबुं माहारियाबो‌ बै गाज्रि आबहावा एबा थासारि आव थायोब्ला जों माने सुबुं माहारि आरो जिब जुनारा गोबां माने खैफोदाव गोलैनो हागौ आरो जायनि जाहोनाव जोंहा आबहावा गुबुंनायनि जाहोनाव जानाय बेमारफोर जेरै खिनाय हासुनाय गुजुनाय दायसेनद्रि बायदि बेमारफ्रामाने जोंनि देहायावहाय साग्लोबनो आरो। बिनिखायनो मा जों माने आबहावाखौ साखोन सिखोनै लाखिनां हौवा माने जों साफ्रोमबोनि बिबान आरो आबहावाखौ जों साखोन सिखोनै माबोरै लाखिनो होनोब्ला जों माखासे खामानि मावनांगोन आरो बेफोर खामानिफ्रानो जाबाय जोंहा जेरै आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय जों मा साफ्रोम सुबुङा माने बिफां लाइफां गायनांगोन आरो जोङो बिफां लाइफांखौ बिफां लाइफां गायनाय समावल' गायबा जानाय नङा। मानो होनोब्ला जोङो बिफां लाइफांखौहाय सासेयाव फांसे खरैबाबो जों मास मोनसेयावहाय खनसेबाबो गायनांगोन मानो होनोब्ला जोंहा बिफां लाइफाङासो माने बारहावा गेब्रोंनायखौ एबा आबहावा गेब्रोंनायखौ माने गोगो खालामो आरो जेब्ला आबहावाया गोग्गो जागोन अब्लासो जोंनि सुबुं माहारिारि जिब जुनारनि देहायाबो गोग्गो जागोन आरो आरो जोंहा माखासे आबहावाखौ माने सांग्रांथि लाखिनायाव गोबां माने मावनांगौ हाबा दंबावो आरो। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो मा हाथाय बाजार एबा न'खरफोराव जोंहा माखासे गारजानाय मुवाफोरखौहाय जों माने जानला मोनला जायगायाव गारालासिनो बैफोर मुवाफोरखौ जोङो माने दाबसे जायगायावनो जयै गारनानै सावनानै होनांगोन आरो। जोङो बैफोर बेसादफोरखौ जानला मोनला जायगायाव गारोब्ला जोंहा मा बैफोर मुवा बेसादफोरा सेवनानै बैफोरनि नाफ्राय माखासे गाज्रि रोखोमनि गेसफोर ओंखारोब्ला बैफोरखौ जों माने हां महरै बोनानै लायोबा आरो जोंनि मोदोमावहाय बैफोरो नाङोब्ला जोंहा मा माखासे गोबां बेमारफोर जानो हागौ आरो जेरै जों एगजामपोल बायदियै जोङो बुंनो हायोदि बिगुरनि बेराम बैफोरबायदिया जानो हागौ आरो आरो जोंहा माखासे गोबां आबहावा गेबेंनायनि जाहोनानो जोंहा मा माखासे अरनबारि ओनसोल एबा बिफां लाइफां थानाय ओनसोलखौहाय माने दानफायनानै गोबां गिदिर गिदिर दारिमिन गायसनोब्ला बैफोरावहाय बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय मा होनो उखुन्दैफोरा एबा बाहायगार जानाय दैफोरखौहाय जोंहा मा मा उदाङै हगारोब्ला एबा माखासे मोजां दैफोर नालाफोराव खोल्लैहरोबा जोंहा बैफोरनिफ्रायनो माने आबहावा गेबंनायजों लोगोसे सुबुं माहारिया बेमार सोमजि सोमजिनो हागौ आरो खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ थिग बेबायदिनो जोंहा गोदोनि समावथ' मा जोंहा आबहावाया गोबां साखोन सिखोनखौ जों नुनो मोन्दोंमोन मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि समावहाय माखासे गिदिर गिदिर दारिमिन आरो कारखानाफोर बायदिफोर गैयामोन आरो जायनि जाहोनावहाय गोदोनि समाव आबहावाया गोबां साखोन सिखोनै थायोमोन आरो नाथाय जों आथिखाल मुगायाव नुनो मोनबायदि मुगाया जौगानायजों लोगोसे मा दारिमिनफोराबो गोबां जौगा खांबोबाय आरो। बैफोर दारिमिनफोराव बाहाय गारजानाय मुवाफोरानो मा आथिखाल मुगायाव जों बांसिन आबहावा गेब्रेंनायखौ नुनो मोन्दों आरो। दारिमिनफोरनिफ्राय उखुन ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा जोंहा मा बारहावाजों गोरोबफानानै जों बैखौहाय मा हां महरै बोनानै लायोबा जोंनि देहायाव गोबां गिदिर माने बेमार आजारफ्रा सोमजिनो हागौ आरो। जों बांसिनानो आथिखालावहाय गोबां गिदिर गिदिर बेमार जानायखौ नुबोखादों नोंथां बैफोर बेमारफोराहाय जोंहा मा बांसिन आबहावा गेब्रेंनायनि जाहोनाव जादों आरो। जोंहा जोंनि एरियावहाय जों आथिखाल मुगायाव नुनो मोनोदि जों बिफां लाइफांखौनो बांद्राय खौनो नुनो मोनलिया मानो होनोब्ला जोंहा सुबुं अनजि मा बांनायजों लोगोसे बिफां लाइफांफ्राबो जोबस्रांलांनो हमबाय। जायनि जाहोनावहाय आबहावा गेब्रेंनायनि थाखाय जोंहा मा दुंथायाबो बांद्राय जानो हमबाय। बैफोरनि थाखायनो मा सुबुं जिउ खुंनाय राहायाबो गोबां खस्थ' जाबाय आरो मा मानसिफ्राबो माने थानो जायगा गैयै बायदि जानायनि जाहोनावहाय आबहावायाबो माने गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। नोंथाङाबो आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां? खोनादोंना नोंथां? औ दे बिदिब्ला फंनैसो बुंलाय नोंथां।
अ' बुंनो थांङोबा सरासनस्रायै आं मिथिनायाव नोंथां आबहावा गुबुंनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि बांद्राय बिबांनि सुबुं अनजिमा बांनाय आरो ना नोंथां।
नोंथां
औ खोनादो खोनादो।
आंनि म'थेबाना नोंथां अनजिमा बांनायनि थाखायनो जेरै सुबुं अनजिमा थानो गैयैनि जायगायाव हाग्रा बंग्राफोर एवस्रांनानै बिफां लाइफां दानस्रांनानै आबहावाखौ गुबुं होनाय जायो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफांनि आरियानो जोंनि थाखाय सोनारना थानायनि मोनस सोरनो थांनानै थानायाव सोनारनानै थानाय जायो आरोना नों थां ओ जोंनि सुबुं माहारिया दा जेरै न' बां लुनो थानो थानो जायगा गैयैनि थाखाय हाग्रा बंग्रा एबा बिफां लाइफ फांफोर दानस्राङो आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
आरो बिनि बिनि थाखायनो जोंनि सुबुं पपुलेसनखौ जों एसे खमायनाहोनो नाजानांसिगौ आरो नोंथां। आरो आरो हाग्रा बंग्रा दानस्रायनायखौ एसे खम खालामनानै मो बिफां लाइफां गायनायखौ खालामनांसिगौ आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
औ लामा सोहोर आरि बारायनायावबो गोबां बिबांनि बिफां लाइफां हाग्रा बंग्राखौ सु-सुस्रांनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ
बेफो बेफोर बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा दानस्रांनायनि ओ जोंनियाव आबहावायाव गुबुंले जादों आरोना नोंथां। आरो बेफोरनि जाउनावनो जोंनियाव बारहावाया गाज्रि सोमजियो आरो बोथोराबो बांद्राय बिबांनि दुंब्रेनाय आरो बांद्राय बिबांनि अखा हाब्रेनाय बेबादिया थासारिया सोरजियो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों औ औ। आरो नोंथाङा माबोरैबा जों होबथानो हायो बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां अ जोङो आबहावाखौ आबहावा गुबुंनायखौ होबथानो थाखाय बांद्राय बिबांनि गारि मथर एबा दारिमिन कारखाना आरिफोरखौ सिफायनांसिगौ आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनियाव इन्डास्ट एबा दारिमिन खारखाना गारि भेहिकेलफोर बाहायनायफ्रा
औ औ
खोनादोंना नोंथां औ आरो जोङो औ आरो जोङो बिफां लाइफां गायनायखौ गोबाङै बारायनांसिगौ आरो ना नोंथां‌।
औ नंगौ नंगौ।
औ हाग्रा हाग्रा बंग्रा बिदि दानस्रांनाय हाग्रा फोजोबस्रांनाय आरो गोबां इन्डासट्रियेलफोर फसंनायफोरखौ जोङो होबथानांसिगौ आरो ना।
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ
ओरैनो जोंहाथ नोंथां मिथिखागौ जोंहा मा बिफां लाइफां गायबासो बांसिन मा आफाववा गेबेंनायखौ होबथानो हायो आरो।
औ औ नोंथां।
औ आथिखाल मुगायाव जों माने गोबां गिब्रेंखौ नुनो मोनबाय आरोना गोदोनिफ्राय दासिमबो जोङो बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दोन्थ'लायनोसै नोंथां।
औ दे।